खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
नोंथांखौ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय ओ गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
नोंथाङा दायो ओ माबाफोर हाबायाव मुखुब नामा
आं दा जेबो हाबायाव मुखुब गैया नोंथां आङो ओंखाम जाखांना दा न'आव जिरायनानै दं नोंथां
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव ओ दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन सावरायजागोन
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो ओ मागो बा दमासि ओ बे फोरबोनि सायाव जों ओ सावरायनो सानदों ओ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागो बा दमासिखौ माबोरै खुंफुंनाय जायो आरो बे मागो दमासि फोरबोआव मा मा जाग्रा ओ मुवाफोरखौ बानायनाय जायो नोंथाङा ओ नोंथांनिफ्राय एसे ओ फोरमायथिहरनो हागोन ना आंनिसिम
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां आंनिफ्राय आङो मिथिनायखिनिखौ आङो बुंनोसै आ मागोखौ जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदोंबा जोंनि जायगायाव मा होनो मागो खौ जोङो ओ मा होनो मागो सानखालि जोङो फिथा देनानै बा जोङो मो फिथाखौ जोङो मा होनो माइरंनिफ्राय जोङो फिथा खालामनाय जायो ओ मोजां देनानै जोङो बा थावनि फिथा बा एन्थाब बिदिनो बायदि बायदि फिथा खालामनाय जायो आरो बिनिफ्राय मागोनि सानखालि जोङो नुनाय बायदिब्ला जोङो बेलागबो खालामनाय जायो दां बे मागो खालि
नंगौ थारैनो
बेनिफ्राय जोङो मागो मागोनि समाव जोङो आथिखालावबो जों नुनो मोनोब बा गो गोदो गोदायनि समाव जोंबा माबेबा माबेबा जायगायाव मा होनो गथ'फोरा मा होनो न'खर न'खर थांनानै मागो सानखालि फिथा मागिहैनाय बा फिथा जानाय बा सोरनिबा न'आव थांनानै बा फिथा सावनायखौ जाहैनाय बा मागिहैनाय बेफोरबायदि खौ जोङो जायगा लायै जायगा जों नुनो मोननाय जायो आरो दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरा मा होनो मोगोखा मागो खालि फिथा मागिनाय बा फिथा जानायफोरा दं आरो जोंनिथिं नोंथांमोननिथिं माबायदि नोंथां
अ नोंथां ओ मागो होननानै बुङोब्ला जों बर'नि मोनसे ओ दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो ओ मागोखौ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों होनना खुंबोनाय मोनसे फोरबो होननानैबो जों बुंनो हायो ओ आथिखालावबो जोंनि ओनसोलाव मागोखौ सिगांनि बायदिनो ओ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय एसे ओ सोलायबाय होननानैबो जों बुंनो हायो नोंथां ओ समजों लोगोसे ओ गिबियावनो जों मागोखौ ओ मागोनि सानसे सिगां ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा फिथा देनो थाखाय बा एन्थाब बानायनो थाखाय ओ माइब्रा माइरं बे माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोनो आरो बेजों लोगोसे ओ माइब्रा माइरंखौ सौनो थाखाय जों ओ एन्थाब बा फिथा बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ जानाय जेरै सिनि सिबिं ओ बा नालेंखर फिथाइ बैफोरबायाददि मुवाखौ जोंनि आइजोफोरा सिगांनो सानसे सिगांनो साखा फारा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो उवाल बा गाहेन बा संग्राय बा सान्द्रि बैफोरबायदि आं ओ आं अनखौ जों सालिनो थाखाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो उवाल थफसि दिंखि आरो ग्राइन्डार मेसिन आथि खालाव ओ बैफोर मेसिनफोरखौबो ओ जों अन गुन्दै देनो बा सौनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो मागोनि सानसे सिगांनो मोनायाव ओ बर' आइजोफोरा बे फिथा बा एन्थाबखौ ओ एवनायखौ नुनो मोनो नो ओ जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि एनथाबफोरखौ बानायनाय जों नुनो मोनो नोंथां ओ गिबियावनो जों बुंगोन ओ माइब्रा माइरंजों बानायनाय एन्थाब गोलाव बेवहाय जोङो सिबिं सिबिंनि गुन्दै सिनि बा गुर बा नालेंखरनि फिसा फिसा थुख्रा हानानै बेफोरखौ होनानै ओ संनाय नुनो मोनो हाइजें आरि होनानै बेबायदिनो गुबुन फारसेथिं बे माइब्रा माइरंनि देनानै ओ गेब्लेयि बा खर' थानाय जायखौ सान्द्रिजों सा सालिख'नानै दोननाय जायो बेखौ जों थाव गुबैजों नङाब्ला रिफाइनजों जों ओ एन्थाव बा थावनि सिथाव होननानै बुङो ओ बेखौ बानायनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं ओ माथा माइरंजों बानायनाय उम फिथा लावदुम बा फिथा हगमा बेखौबो जोंनि ओनसोलाव बानायनाय नुनो मोनो बेबादिनो ओ सानसे सिगां उम बर' आइजोफ्रा बे फिथाफोरखौ ओ बानायनानै दोनो आरो मागोनि सेथि सानखालि आ बर' आइजोफ्रा फुङावनो आ खोमसि बा सोरांसि सोरांसियावनो सिखारनानै आ आ बे आ फिथा बा एन्थाबफोरखौ लानानै बेलांगुर हुंनाय आ फोरबोआव आ बावहैनाय बा बे फिथाफोरखौ होनानै खुलुमनाय बा बाहैनाय जों नुनो मोनो गिबियावनो जों बेलांगुर होननानै बुङोब्ला आ बेखौनो मिथियोखि ओ गामिनि हौवासा गथ'फोर बा सेंग्राफोर बिथांमोनहा बा लावखार गथ'फोर बिथांमोनहा जयै दैमाजिं बा फुख्रि जिं बैफोराव बे बेलांगुरखौ औवा गोथां खुन्थिया गायनानै बेनि सायाव जिगाब माइनि जिगाब बा गय बिगुर आरो बेजों लोगोसे थालिर बिगुर आरो बेजों लोगोसे आ बायदिसिना हाग्रा गोरान बेफोरखौ होनानै बेलांगुर खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बे बेलांगुर खुंनाय हाबाफारियाव गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बेलांगुर सावनाय हाबाफारिखौ मा गोनि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि समावहाय बे बेलांगुर सावनाय हाबाफारिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो बेलांगुर सावखांनानै जों बयबो दैमायाव खाथियावनो थानाय दैमायाव दुगैस्रां लोबसां खालामनानै न'आव फैनाय फैयो आरो बेबायदिनो आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज खालामनाय बयबो जाहाथे गाहाम देहा बा मोजां देहा लानो हायो फैनाय गोदान बोसोराव फैनाय बेमार आजारफ्रा जाहाथे जाया बेखौ साननानै बेबायदिनो जों बोराइ बाथौ बाथौनि सेराव आर'ज गनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो न'खर न'खर फिथा सौराइ एन्थाब बेबायदि जालायनायखौबो जोंनि ओनसोलाव फ्राय नुनो मोनो बेजों लोगोसे बे बेलांगुर सावनाय फोरबोआव जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दं नोंथां कि बे बेलांगुर सावनाय फोरबोआव खुन्थिया गायनाय औवा गोथां बे औवा औवा गोथांआ बेलांगुर सावनाय समाव खामाब्ला बे खामि आ औवा औवाखौ आ न'आव लाबोनानै फिथाइ थायनो रोङै गय बिफां बा नालेंखर बिफां बा खान्थाल बिफां बा जायखिजाया फिथाइ थायग्रा न'नि बिफां जायफोरा फिथाइ थायाखै बेवहाय जों बे खामखोन्दा औवाखौ आलायनानै दोनोब्ला फैगौ बोसोरनिफ्राय फिथाइ थायो होननानै जों फोथायो आरो बेबायदिनो मागोनि सेथि सानखालि न'खरनि गारजेन बा आबादारिया फुङावहायनो माइहुंनिफ्राय माइ जिगाब लानानै बा थाराय थाराय बैफोरखौ लानानै गय बिफां बा खान्थाल बिफां बा थाइजौ बिफां बैफोरनि गुदियाव बा गुदिनि थाम फुटसो बा ब्रै फुटसो गोजौआव बेग थाराय बिफां आरो माइहुंनि जिगाब बैफोरजों जानजियाव खानायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला फैगौ बोसोराव मोजां फिथाइ थायो जाहाथे बिबारनि बिबारफ्रा रुंगारा आरो गुबुननियाव आलासि जाहैया बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खानाय नेमबो नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओसोलाव ओनसोलाव मागोनि समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोनि समाव बेफोरबायदि खानाय नेमा दङ ना गैया नोंथां बुंथिनो हागोन नोंथाङा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नेमा दङ बिदिनो जोंनियावबो मा होनो गय बिफां बिफांफोराव खानायखौ आं नुबोगासिनो दङ बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो जोंनियावबो नोंथांमोननियाबोथ' बेफोरबायदिया सोलि थायो बेनिफ्राय नोंथां माने बै बेलाावगुरखौ मानि थाखाय सावो होननानै नों मिथियो नामा मानि थाखाय सावनाय जायो
नोंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां नोंथांनिखौ खोनादों।
औ दे बुंलाय
औ ओ आरो बि औ औ नोंथां ओ बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि हालामाव मागोनि समाव मा मा फिथाफोरखौ बानायनाय जायो नोंथाङा बुंथिनो हागोन ना?
नोंथां ओ जोंनियाव बांसिनै बे खौ थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा बेखौ बांसिनै बाहाय बांसिनै बानायनाय जायो आरो जोंहाबो बेखौ न'आव बांसिनै सावनानै बैसागु बोथोराव जानाय जायो आरो गथ'फोरा मागिनो फैनायाव बेखौ हरनाय जायो आरो
नंगौ औ नोंथां थारैनो नों औ ओ आरो बेजों लोगोसे नोंथां ओ बे बेलांगुर सावनाय फोरबोआव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेलांगुर ओ बेलांगुर सावनाय फोरबोआव ओ बेलांगुरनियाव गोसोनि साननाय बा लुबैनायफोरखौ जाफुङो होननानै बोर बियोब्ला जाफुङो होननानै फोथायनाय दङ नामा नोंथां?
ओ नोंथाङा जिबायदि बुंदों औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोथायनाय दं जोङो बेलागुर सावनाय समाव मा होनो फुङावनो एसे खोमसिहां खोमसिङावनो दुगैनानै जोङो बेखौ बेलागर सावनाय जायगायाव खुलुम हैनायबो जानाय खुलुम हैैयो आरो जों बे आरो नुबोदोंबो आरो बिदि खुलुम हैैनाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोथायनाया दं आरो नोंथांमोननियावबो ना?
नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ ओ आंजों बर'नि दोरोङारि मागो फोरबो बा दमासि फोरबो सावरायनायाव ओ दसे सम ओ होनानै सावरायफानायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय एसेनोसै नोंथां गोजोन्थों।
औ दे दे जागोन दे।